औ नों
औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामदों
औ आं दायो ओरैनो जिरायनानै दं
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि बागैसो सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायनो हागोनना
औ हागोन थारैनो।
औ बर'नि गाब दिहुननाय खान्थिनि बागै
औ सावजागोन दे नोंथां।
बर'आथोन मोनसे हारि जिबि गाब दिहुननाया बर'फोरनि मोनसे मख' गोनां खान्थि आरो बे गाब दिहुननाय खान्थिनि फारसे नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनोदि बुहुमनि गासैबो फ्राम हादरानो गोदो मिथिंगायारि गाब दिहुननो बायदि खानथि नागिरनानै लादोंमोन आलादा आलादा खान्थिजों बायदि फुंखानिफ्राय गाब दिहुननाय जिफोराव बाहायनानै गावसोरनि गाननाय जोमनाय दानायफोराव समायना समायना खालामना लादोंमोन आरो गोबां बिदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरखौ लानानै बर'फ्रा गाब दिहुनदोंमोन आरो गिबियावनो मिथिंगायारि बायदियै गाव दिहुननो जाय जायगा लायै जायगा ओनसोल लायै ओनसोल गुबुन गुबुन खानथि मानिनानै लादों आरो गुबुन गुबुन आदबै दिहुननानै लादों बिफां लाइफां जेरै बिफां लाइफां जिब बिफां लाइफां जिब आरो खनि मुवाफोरनिफ्राय गाब सायख'नाय एबा दिहुननायफोरा खालि लाइफां लाइफांनिफ्राय गाब खौ दिहुनदोंमोन बे बाथ्रानि सोमोनदै बिथां कमन चन्द्र ओरै बुंदोंमोन मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय बिफां लाइफां आरो रोदाफोरखौ बाहायनानै जि जोमखौ गावनो गाब फोनोमोन बिसोरहा गावसोरनि सायख'नाय गाब बायदि मिथिंगानिफ्राय जेरै गाब दिहुननाय रोंगौथि दं गोदि गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा मिथिंगायारि आदबै गावसोरनो जोमनाय जिफोराव गाब गानाय खानथिखौ मिथिखाबोदों आरो बिसोरो बर'फोरा गोमो गाब जेरै गोजा गाब बेफोरखौ मोजांसिन मोनसिनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानोना गोमो गाबा समायसारनायसिन नुयो आरो गोजा गाबखौ मोजांसिन नुयो गोमो गाबखौ जोङो द ख'नाफोर जेरै आर'नाइ गाम बेफोराव होनायखौ नुनो मोनो आरो आरो गोमो गाबखौ बिदिनो फास्राफोरावबो होनायखौ नुनो मोनो। जेरै निलागाब निलागाबनि सोमोन्दै जोङो ओ गोसोम गाबनि थाखाय सिलिखा आरो थाइगिर बिफांनि बिगुर देखांनानै बिदै दिहुननाय जायो। बै बिदैखौ जायखिजाया मोनसे दोआव खना रुनानै लानाय जायो आरो जेबोला बियो गाब गोनां महराव फैगोन अब्ला बेयावहाय खुन्दुंफोरखौ सोमनानै दोनो बेनि उनाव बेखौ गुसु खालामनानै सानदुंङाव होनाय होनाय दोननाय जादोंमोन बेबादि एखे रोखोमै गोमो गाबनि थाखाय जोङो दावा बिफांनि बिगुर आरो खान्थाल बिफां जेरै होनना गोमो गाबखौ दिहुननाय जायो खानथाल गुबुन मोनसे आरोबाव लिरनाय महराव एरै बायदि मोननो हायो। नोंथाङा गाब दिहुननायनि बागै खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन थारैनो ओ नोंथाङा मख' लाबाय। मख'लांबाय जिहेथु ओ गुफुरा गोदो गावनि उम जियाव एरखां नो गोनां आगर आरो जिनि थाखाय गाबखौहाय गावनो गाव मिथिंगानिफ्राय नो सायख'नानै दिहुनोमोन बेबायदिनो बर'फोरनि गोबां मख'जाथाव गाब फोर दङ ओ बेफोरनि मादाव खान्थाल मादा गोजा गोमो आरो गोबां रोखोमनि गाब फोरखौ जों बर'फोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो थियारि खालामनानै लानाय नुनो मोनोमोन। ओ
औ
आं बेयाव मोनसे गाबनि सोमोन्दै बुंनो सानदों ओ गोमो गाब ओ बर'फोरा गोमो गाबखौहाय ओ खान्थाल बिफांनि रोदानि बिदै दिहुननानै खुन्दुआवहाय ओ गाबहोना बानायदोंमोन होननानै जों खोनानो मोनो बेनि बेनिखायनो बे गाबखौ बर'फोरा खान थाल मादाबो बुङोमोन ओ बेबायदिनो खानथाल मादाखौ फोरानोब्ला गोमो गाब जायो बेफोरबादिनो गुबुन गुबुन बि फांनि ओ रोदा बिगुर आरो बिलाइनि ओमफ्राय दै दिहुननानै बायदि गाब दिहुननानै नै खुन्दुं एबा जिव गाब गाहोना बर'फोरा लादोंमोन ओ बेबायदिनो जों माखासे गाबफोर जेरै ओ गोजा गाब ओ गोजा गाबखौबो बर'फोरा उम माखासे ओ गोजा जाग्रा लाइफांफोर जेरै जेनथ'खा आरो गुबुन गुबुन मुवानिफ्राय खालामना लादोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो ओ बेबायदिनो गोसोम गाब ओ गोसोम गाब खौ नोंथाङा जिहेथु मख'लांखाबाय। ओ सिलिखा आरो थाइसुरि फिथाइ उवालाव एसे देनानै दै होनानै मोजाङै ओ रुनानै लानानै
दैया जि समाव गाब गोनां जायोब्ला खुन्दुंखौ सोमनानै बिनिफ्रायनो
औ
गोसोम गाबखौ दिहुननाय जायो।
औ
ओ बर'फोरनि ओ बेफोरनि गाबफोरनि मादाव बांसिन सायख'जानाय गाबानो जाबाय खान्थाल मादा बेबायदि गाबनि जिया गोबां ओ गोबाङैनो बाहाय जायो ओ गोमो गाबखौबो जों दिहुननाय खान्थियावबो सिगाङाव मख'नाय बायदि गाबनि थाखाय मिथिंगानिफ्राय लानाय मुवाफोराल' गुबुन बे गाबखौ दिहुननो थाखाय दावा बिफांनि बिगुर खान्थाल बिफांनि ओ बिगुर नङाब्ला मादा उवालाव देनानै उम मोजाङै रुना लानानै लानाय जादोंमोन बेजोंनो नांगौ बिबांनि सुनैनि दैबो गलायनाय जायो बेबादिनो दैया दुंखाङोब्ला खुन्दुंफोरखौ ओ मोजाङै दैयाव सुसोमनानै फिन रुफिननाय जायो नांगौ बादियै ओ रुनानै लानायनि उनाव खुन्दुंफोरखौ सान्दुङाव मोजाङै फोराननाय जायो बे खान्थिनि गेजेरजोंनो जों गोमो गाबखौहाय दिरुना लादोंमोन बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गाबगानाय गाब दिहुननाय जिहेतु बे आदबाव जोबोद आखा फाखामोन ओ
उम
बेबायदिनो गोबां गाबफोरखौहाय बर' आइजोफोराहाय ओ दिहुनना लायोमोन
औ
बेफोर गाबा जिहेथु मिथिंगायावनो मोननाय गोरलैयै मोननाय बेबायदिनो मि थिंगाजों गोबां बर'फोरा सोनारनानै गाबफोरखौ दिहुनना लायोमोन बेबायदिनो आ गोबां रां बाहायाबालासिनो बाजारनिफ्राय गाब गोनां खुन्दुं बाहायाला सेनो बै समाव बर' आइजोफोराहाय ओ मिथिंगाजोंनो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे बिफां बिलाइ बिगुर फिथाइ बेफोरनिफ्राय गाबफोरखौहाय गावनो थियारि खालामना लायोमोन आ नाथाय आथिखाल बेफोरखौ नुबांलिया मानोना आथिखाल बयबो लुबैयो एसेल' समनि गेजेरावनो गोबां दिहुनथाइ गोनां आरो खस्थ' खमखौ नागिरोसै बे हिसाबै आथिखाल बाजारनिफ्राय बायदि गाबनि खुन्दुंखौ जों बायनानै लाबोना सिदानायाव बाहायनाय नुसै आं दा नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि ओ मोजां मोनसिननाय गाबा मा आरो उम नोंथांनि ओनसोलाव गाबखौ माबायदि गायो आरो
औ औ
मा मा गाब बाहायनाय जायो जि थानायाव
औ आंनि मोजां मोनसिननाय गाब होननानै बुङोब्ला गोमो ओमफ्राय खान्थाल मादा बेसोरोन्दैखौ मोजां मोनसिन आरो
औ
गोमो गाबखोदो नोंथाङा बुंलांनाय बादि खान्थाल खान्थाल मादानिफ्राय बेखौ फुनानै दिहुननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो नोंथां बुंलायनाय बादि बिदि बिदिनो बानायनाय जायो आरो आरो दख'ना जेरै फास्राफोराव गोमो गाबखौ एरो जोंनि ओनसोलथिं आरो खान्थाल मादा बेफोरखौबो एरनायखौ नुनो मोनो आरो गोजा गाबखौबो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
आंनि मोजां मोननाय गाबा बिसोर मोनथाममोन आरो गोमो आरो खान्थाल मादा ओमफ्राय गोजा बेखौनो बांसिन मोजां मोनसिन बिनो आरो ओं गाबनि बा गाबनि बिथोराव नोंथाङा बबे मोनसे गाबखौ मोजां मोनसिनो
औ आंबो नोंथाङा मख'नाय बायदिनो गोमो आर रोजा गोजा बिसोर गाबखौ साबसिन बांसिन मोजां मोनो मानोना गोमो गाबाहाय मेगनाव नांसिननाय आरो गोजायाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आर'नाइ जिफोर जायखौ जोङो गो जागाब फैयोब्ला जोबोद समायना रमायना नुयो लायोब्लाबो गोबां मेगनाव नांनाय नुनो मोनो बेबायदिनो गोमो गाबनि जों दख'नाफोरखौहाय गोबां साजि नुनो मोनो गोमो गानाय द खनाखौ जों गानोब्ला आइजोफोरखौ जोबोद समायना नुयो बेबायदिनो
औ
गावबा गावनि गुबुन गुबुन मोजां मोननाय गाब थायो बेबायदिनो आंनि मोजां मोन नाय गाबा गोमो आरो गोजा आरो नोंथां
उम होनबा नोंथां दिनैनि आयदाया बेयावनो थाथ'सिगोन
औ
औ